हेल'
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनाबाय द नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों बिदिब्ला
आं दंथो दे ओरैनो नोंथां
अ आं नोंथांखौ अ आंबो बिदिनो दं जिरायनानै दं आ नो नोंथांनाव एसे बर'नि ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनो होननानै सोंहरनाय थाबाय नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
अह बिदिब्ला नोंथाङा बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो मा मा ओंख्रि दं मा मा ओंख्रि जायो बर' औ
जोंहा बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जेरै अनलाजों दाउ बा ओ सबाइजों साम' बिदिनो नारजिजों अमा नाफाम बिदि दङ नङा होमबा नोंथां बेनिनो आङो ओ नाफामनि बागैनो एसे फोरमायना होग्रोसै नोंथां
अह अह दे
औ नाफामखौ जोङो नाफाम देनो थाखाय जोंनो नानि गोनांथि जायो जेरैहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरै बिदिनो ओ ना ना सें ना बोथिया बिदिनो ना गोद फिख्रि ना फिथिख्रि मावा गोबां रोखोमनि ना बिनिनो आं मिथि मिथिनाय बायदिब्ला ना फिथिख्रि आरो ना मावानिया एसे गोखा जानो नागिरो आरो माने खाले ओमफ्राय ना बोथिया ना सें गोरि बेफोरबायदि बिदि नानिया माने गोथावसिन जायो आरो बिदिनो जोङो बेफोर नाफोरफोरखौ जोङो फोराननानै लाग्रोबाय गिबियावनो मोजांहाय गोरान रानहोनानै बेनि उनावहाय जोङो बेखौ देनाय जायो आरो उलराव बा सोरबा बायदि दिंखियावबो बेफोरबायदियाव देयो दाथ' आरो नै मेचिनबो सोलिबाय बे मेसिनफोरावबो देयो खायसेया
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो देग्रोनानै ओ जोङो देनाय समाव थास'नि बिसंखौ होनाय जायो आरो ओ थास'नि बिस खौ जोङो बेनि नानि ज'खा मथे होनाय जायो जेनेबा एसे सिदोब दोब जानायसिमहालागै होयो आरो जों थास'खौ माने बांद्रायबो होनो नाङा जोङो ज नानि ज अखाखौ नायनानै होबाय होखांनायनि उनाव उनाव बिदिनो देबाय देखांनायनि उनाव जोङो एसे गुनदै जाजासिम देनाय जायो देखांनायनि उनाव जोङो औवानि हासुं बानायनानै बेयावहाय सोनाय जायो आरो
अ औ
औ जों औवानि हासुंखौ बिदिनो जखा लानानैहाय एसे मिेडियाम साइसनि बानायनानै बिदि हास'नाय जायो बेवहाय जोङो हासुङाव सोबाथाय जोङो सोखांनायनि उनाव माने थुसो थुसो सोनाय जायो आरो बिदि जिखिनि सोनानै ज'खा बेखिनिया जाबाय जा सोखांनायनि उनावहाय ओ थालिर बिलाइनि ओ थालिर बिलाइ गोरानखौ ओरैहाय नारथेनानै माने सब स'फा रखोमै होसे होथेना दोननाय जायो जाहाथे बार हाबबा जोंहा गोखा जायो नालाय औ बार हाबनो हायै बायदि ओम थालिर बिलाइ होनानै दोनबाय बिनि उनाव आरो हाथ'फ्ला बा सोरबा बायदिया हा बिदिनो फ्ला- सटिकाव सोनानै आरोबाव होथेबावबाय बिदिनो होनानै मोजां मोजाङै गोरा सायाव आरोबाव प्लास्टिकफोर होनानै दिरुंजों खाथेनानै दोननाय जायो आरो गोबाव सम दोनखां- थांनायनि उनाव आरो जोङो बेखौ जानाय जायो आरो
औ ओरैनो जों बेसेसो गोबाव थिनानै दोननो हायो नाफामखौ बानाय खांनायनि उनाव
औ जोङो सोरबा बायदिया मास मोनसे बा बिदिनो मास मोननै बिदिनि उनावहाय जानाय जायो अबेबा बायदि नाफामा एसे खम समावनो जायो नों थां
औ औ
फाय जानायनि बेलायाव नोंथाङा आरो नाफामखौ मा माजों जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनागोन नामा नोंथां?
अ ओरैनोथ' आं दा नाफामखौ जोंहा न'आवबो बानाया आरो आं मोनजा मोनजायैआाबो गोबां बोसोर जाबाय होनबा होनजायो आरो थां मोनजानाय हिसाबै आङो नाफामखौ ओरैनो गोजा एवनाय बेफोरबायदि दै होनानै संनायखौल'सो आं मोनजाफेरदों
औ
औ बेनिखायनो मा माजों जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ मिथिगौ नोथां
इयुनाव आं संनानै जानो हायो।
औ औ थारैनो नोंथां ओ जोङो बे मा होनो थास' बिसं जोंहा मेसें बोथोरावथ' थास' स'आ गोरलै गोरलै बिदि
थास' बिसंजों औ औ
बिसुं माने बिथुरिसो होनजासिगोन औ थास' बि थोरि बिदि गोरलै गोरलै खेलेनाया बि दि समावबो जोङो नाफामजों जायो आरो बांसिन बिदिनो माने गोथाव जायो होननानै ओम बिथुरिजों बे नाफामजों जायो ओमफ्राय आरो नै दा ओ बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव हाय थास' बिबारफोरजोंबो जायो। ओ गोथाव मोनजायो होननानैबो थास' बिबारजोंबो जायो लोगोसे आरोबाव नारजिजोंबो जायो नोंथां
औ नारजिजों थास' मा
नारजि औ नारजि दोलो बानायनानै ओमफ्राय सोरबा बायदि दिया बेदरफोर जायाब्ला ना फाम होनानैबो जायो ओमफ्राय ओरैनो आरो आरो नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदि ओ नाफाम गोजायैनोबाबो दोलो दोलो बाथोन बानायनानै जानाय आरो ओरैनो रोसि फुदुंनानैबो जानाय बेखिनियानो नोंथां। होमब्ला आरो नोंथाङा अनलाजों दाउनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जों अनलाखौ अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' जोङो माइरंनि गुन्दै बेथ' गोनांथार
औ
औ बेखौ जों ओह अनलानि गुन्दैखौ जों खायफाया उलाराव देयो खायफायाबा खम बिबांनि माइरंबाथायथ' जों थबसिफोरावबो देनानै जानो हायो आरो दिंखियाव देयो आरो दा थ' मेचिकनि बेला मोनफैबाय जों मेचिनावबो उननानै गुन्दै माइरंखौ गुन्दै बानायनानै लानो हायो
औ
आरो अनलायाव होनो थाखाय जोंनो बानलु सामब्राम जाब्रां जाखिनि गोसोबादि बेफोरखौ होनो हायो मसलाफोरखौ
उम
ओह आरो दा बिदिनो जों दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानैबो ओ एवफ्रामग्रोनानै होनायखौ आं नुनो मोनो एवफ्रामनानै बा अनला संनाय औ आरो बेयावनो जों औवा मेवाइजों ओ दाउजों अनला बिदिबो जानायखौ आं नुनो मोनो
औ
आरो बेफोरबादिनो खायसेआ गुबुन आयदाजोंबो सङो जानो हागौ नाथाय आं बेखिनि बेफोरबादि संनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नोंथां
औ नोंथांआ सबाइ आरो साम'फोरनि बागै बुंनो हागोन नामा संनायनि बागै
औ हागोन नोंथां ओ जोङो सबायजों साम' होननानै बुङोब्ला जोंनो' गिबिआवनो साम'खौ मानिफ्राय मोननाय जायो बेखौनो आं एसे बुंग्रोसै नोंथां
औ औ
औ जोङो साम'खौ बिदिनो दैमा बा दैसाफोरनिफाय ख'ननानै लाबोग्रोबाय साम' साम'आ थ' जेरै गोबां रोखोमनिबो थायो नालाय जेरै सामु लादाय सामुन दाननाय बिदिनो सामु गोलाउ ओ बेफोरबादि थायोना बिदिखौ जोङो जियानो जा जों साम'खौ खननानै लाबोग्रोबाय बेनि उनावहाय हो लाबोननानै ओ मोनसे बिदिनो माबा मोनसे आयजेआव सोमनानै दोनग्रोबाय जोङो हरसे बा हरनि सोमना दोनसिगोन दोना माने अखानायै जि दिनखालि जानो गोनां बिखालि फुआवहाय बेखौ बोखांनानै दैनिफ्राय सुनानै बोखांबाय आरो बोखांनानै बिनि उनावहाय बे खो बिनि दाखोनखौ गारो खांनायनि उनावहाय बिनि दानेखौ दानस'नाय जायो आरो दानस'खांनानै बिदिनो उम खादा बा जिखुनो माबा मोनसे आइजेंआव बेखौ संख्रै ए बा लेबुखौ होनानै मोजाङै होनाय जायो आरो जाहाथे बिनि मैलाया खारो
मैलाया औ मैलाया खारनाय बायदि
हुखांनानै बेखौ आरोबाव दैयाव दसे सोम सोमना दोननाय जायो सोमखांनानै बिदिनो बेखौ आरोबाव सु खांनानैहाय मोजां ओइैनो सोरबा बायदिया रुग आरो सोर दै एसे होनानै सोरबा बायदि आरो मोजाङैनो एवफ्राम रुना लाबाय थाव होनानै एदिनो थावा मोजां खामफ्राम लायनाय एसे बेनि एसे बेदिनो बेरो ना नलाय मोननाय मोनबाथाय एसे थु थुब थाब थाब बिदि बेरोना बै बेर मोनजासे मारैसे एवफ्रामनानै बिनि उनाव नोङो सबाइजों मा होनो सबाइजों जागोनब्ला सबाइखौ सिगां रुनानै लाग्रो हाबाय
औ औ
औ बेनि उनाव साम'आव सबाइखौ होनाय जाबाय आरो
औ औ
औ
बेहाय जों खारैबो होजायोना नोंथां
औ औ नंगौ होननो थाङो माने जों सबाइजों साम' होनोब्ला सबाइ ओंख्रियावथ' मेनलि खारैयानो नां थारगौ नङा होमबा नोंथां माने नोंगौ खायसे थावजोंबो जायो खायसे हारिजों ओ जायो बेबो नंगौ जों बर'आ बांसिनानो खारै नङाबाथ' आरो जाखाया नङाबा
औ औ खारै मोजां मोनो
औ खारैजोंनो संनाय जाखायो औ ओमफ्राय आरो ओरैनो नोंथाङालाय आरोबाव बे नारजिजों अमा बेनि सायावलाय आरो बे संनायनि सायाव आरो मिथियोना मिथिया नोंथाङा?
नारजिखौथ' जों फाथोखौ फोराननानैसो जों नार्जिखौ बानायनाय जायो नालाय
औ
औ बेखौनो जों नारजिखौ जों बासिबाय बा बिनि देन्थाफोरखौ गारनानै जों सोमना दोन थनाय जायो दसे सोमना दोननानै बिदिनो सुनानै बेखौबो जों खारै एसे होनानै माने रुइजासे माबानाय जायो आरोना संनाय खारैया जेब्ला रुइगोन औ बेखौ जों अमा बा अमाजों संबा जों अमाखौ एवफ्रामनानै जों नारजियाव होनाय जायो म खायफाया गुबुन गुबुन आयदाजों सङोबो जानो हागौ
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय नोंथां
औ नोंथां
नोंथांजों सावरायना गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां
औ
दे होनबा औ दे गोजोनथों